हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ मा खालामदों?
दङ ओरैनो।
औ मोनाबिलिनि जाखांबायना जायाखै?
औ जाखांबाय।
औ नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना दायो?
औ दायो फ्रि।
ओ नोंथांजों माने मोनसे टपिकखौ सावरायनो होननानै नानैसो आं फन खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ औ सावरायजागोन दे।
औ टपिकआ माने जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि।
उम
ओंख्रिनि सायाव आरो ओं। दोरोङारि ओख्रि होनबाथ' नों नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ।
औ मिथियो।
औ जेरै जोंनि दोरोङारि ओंख्रिया अनला दाउ सबाय साम' आरो नारजि अ अमा बेफोरनो आरो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि
औ औ
ओमफ्राय जोङो जेनेबा बे नारजिखौ नारजिखौ जों माबायदि खालामो ओ मा बिफांनिफ्राय जों नारजिखौ मोननो हायो माबायदि खालामना दोनबा नारजि जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। गिबियाव जोङो बे गिबियाव जों नारजिखौ फाथो बिफांनिफ्राय बनायो बिलाइखौ खानानै फोरानो फोराननानै गोरान जायो। बेनिफ्रायनो बियो नारजि जायो आरो।
औ औ फाथोखौ जोङो फोनानै लाग्रोनांबाय। बोथोराव जेरै दा दैलां बोथोर बेयाव फाथोखौ जों मोनो नालाय ओमफ्राय दैलां बायनाय लोगो लोगो जोंना सान्दुं दुंसिगोन मेसें जासिगोन होमबाना जों फाथोखौ बारिनि ओमफ्राय खानानै फोरानसिगोन आरो ना? ओमफ्राय बेयो रानबानो माने बेयो नारजि जासिगोन आरो
औ औ
नारजिजों अमा ओंख्रि जाफेरबायना जाफेरा?
जाफेरबाय
औ ओमफ्राय फेरबाय ना?
मा होनदों खोनायाखै?
औ माबायदि? संङो नोंथाङा संफेरबायना संफेराखै होनदों नारजिजों अमाखौ?
सफेरबाय
खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा माबायदि सङो नोंनि नियमा मादि नारजि अमा संनायनिया
औ खोन्थानो हागोन
ओं दे
गिबिआव गिबियाव नारजिखौ दैयाव सोम गोरबाय थाखाय सोमनानै ओमफ्रायो सारायाव होबाय होनानै अराव होबाय रुनाय बायदि संग्रो बाय आरो गिबियाव
औ औ
खारै होबाय ओमफ्राय जोङो सागंजों सायो बेखौ ओमफ्रायो अमा बेद बेदर होनोबा जोङो अमा बेदरखौ गिबियाव एवनानै लाग्रोयो
ओं
एवना लानानै ओमफ्रायो बे नारजि जिया जेब्ला मोनो जों जे बेखौ सागं सायो बेखौ साखांनायनि उनाव नारजि या मोनबा अमा बेदर एवनाय खौ होयो आरो
नंगौ औ
उम
बिनो आरो ना
औ
औ बयनिबो संनाया आलादा आलादा
उम
आंहा आरो फार्स्टावनो नारजिखौ रुगारनानैसो लाग्रोयो ओम दसे दसेबो दसे सोमनानैबो दोनो बिनि उनाव ओ एसे गोखाया खारनाय बायदि आङो रुगारनानैबो लाग्रोयो आरो। ओमफ्राय रुगारना रुगारना लाखांनायनि उनाव बेनि बिजाला खारनाय बायदि आङो साफा सुनानै लायो। बेनि उनाव आङो हायोबो मिजि मिजि हानानै नारजिजों नारजिखौ खारै होनानै गेब्लेहोयो आरो।
ओं
बेनि उनाव ओ नोंथाङा होननाय बायदिनो अमा बेदरखौ फारसेथिं एवफ्रामना लानानै ओ बिदिनो नारजि बिनि महर होसिगोन आरो।
ओं
ओं ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं साम'खौ खनैबा मोनो नामा?
औा मोनो। बिदिनो बिलो बानदो दङ'ना?
ओं
औ साम' खननाया जेनेबा साम'नि बोथोरा मा बोथोराव जोङो साम' खनो बा साम'खौ गुरहैयो मिथियो नामा नोंथाङा?
औ मिथियो मेसेङाव। बांसिनै जोङो साम'खौ खनहैनाय जायो। मेसेङाव बांसिन जानाय जायो आरो साम'खौ।
उम
दैज्लां बोथोरबाथ' बे साम'आ फिसा जायो ना। बिदै जायो बेयाव साम'आ माने जानो गोथाव जाया आरो
औ औ नोंगौ
जायो आरो साम'आ बिनि थाखायनो मेसेंङाव बांसिन जायो खननो थाङो
औ
ओं साम'खौ मा आइजेङाव खन्नानै लाबोनाय जायो?
साम'खौ जोङो जेखाइजों हायो खबायाव लाबोयो
औ औ जोङो ना गुरनायाबो जेखाइ खबाइजोंनो गुरो नंगौ दा औ औ ओमफ्रायो बिदिनो सबाय जों साम' संसिगोन नामा होमबा ना साम'खौ सबायनि अनगा आरो माजों माजों जायो नोंथाङालाय?
बिदिनो अनलाजोंबोथ' जायो साम'खौ आरो
अ होमबाना रुगारना जानांबाय नामा? ना अनलाजों साम'खौ जायो
गथाबो जायो खायसेया
ए ओं ओं
जेरै दालिफोरखौ एसे होफानानै अनलाजों
अ अ ओमफ्राय आरो माजों जायो?
आलुजों बिदिनो रुगारनानै एख'नानै साम'खौ आलुजोंबो जायो। गोरानैैबो जाजायो एवनानै
ओं ओं रुगारनानै दिहुननानै औ औ जोगोनारफोरजोंबो जायोना?
औ जायो।
ओम साम'आ माने गासैजोंबो गासै ओंख्रिजोंबो जाजायो होनजायो होमबाबो ओ जोङो बांसिनानो बेखौ ओ स- सबायजों गोथावसिन मोनो आरोना
औ नंगौ दा
औ ओमफ्राय सबायाइजों साम'खौ नोंथाङा संफेरदोंना संफेराखै?
संफेरबाय।
औ बेनि बेखौ संनाय प्रसेसा माबायदि एसे फोरमायना होदो दे होमबा नोंथाङा
औ गिबियाव सबायखौ जोङो उनग्रोयो
बिनि उनाव सबायखौ दान्दिसेनि थाखाय सोमनानै दोनो, बेयो रुयो रुइबा मोजां जायो आरो संनायाव।
ओं ओं।
ओमफ्रायो सोमनायखौ थिखोनानै एसे रुइबाथाय सारायाव होसिगोन।
औ
संसिगोन ओमफ्राय एसे गोदौबाथाय खारै होसिगोन खारै होनानै ओमफ्रायो फारसेखै जोङो बे साम'खौ गिबियाव जों दाननानै लाग्रोयो बेनि साम'नि खिथुखौ।
औ नंगौ नंगौ औ
बेनि मोखांखौबो
ओं दाखोन दाखोन होनो ना साम' दाख औ औ।
उम ओमफायो बेनि खिथुखौ दानजोबनानै जोङो साफायै सुयो।
नंगौ नंगौ।
ओं ओमफ्रायो जोङो बेखौ एवफ्रामो साम'खौ। एवफ्रामनानै बेनि दैया रानजोबो आरो बेहा मोनसे बिदि बिजलबो थायोना बेफोरो खारजोबो माने।
औ औ एवफ्रामबा माने बिजला खारजोबो आरो ना।
ओमफाय मोज जाङै एवफ्रामनानै जेब्ला बेनि दैया रानो अब्ला बियो एव फ्रामनाया जाबाय आरो। एवफ्रामनाया जाबाथाय बेयो साम'आ एसे एसे बेरो आरो।
अ
थाय ओमफाय बेयो जाबाय होननानै मिथिबाय नालाय जोङो
ओं ओं
ए बै संनाय बै साम' ओंख्रिया जेब्ला मोनो अब्ला जों सागं सानानै होयो बिनि उनाव साम'खौ होनाय जायो आरो।
औ औ नों औ औ नंगौ नोंथांनि बादिनो संनाया आंनाबो बिदिनो।
आव
ओ ओ आजिखालिथ' सबायफोरखौ जोङो खुखानाय मोनोसै नालाय गथाखौथ' दाना बायलानो ग'था बायबाथाय आरो खामानियानो बारासै बेखौ एवफ्राम आरो बेखौ एवफ्रामनायनि उनाव हुख्रेम हुख्रेमखांनायनि उनाव आरो खु
ओं
सिगांङो इदि सबायफोरखौ खुनायाव जोंङो उवाल गाहेर बा दिंखि बेफोरजों खुयोमोन ना दायो थबसि यावनो खुनायखौ जोंङो बांसिन नुयोसै आरो
उम
ओमफ्रायो थबसियावनो बेबायदिनो आंबो खुनानै ओमफाय बेखौ दसे सो थाखाय सोमना दोनो ओमफ्राय सोमबाथाय बेनि बिगुर खौ बिगुरा रुइनानै खारोना गोसोम बिगुरा ओम बेखौ साब साफायै सुना लाबा माने सबाइखौ साफा गोजों नुयो आरो
उम
ओमफ्राय बिदि सुनानै नोंथांङा होनलांनाय बायदि प्रसेसजोंनो आंबो संङो आरो एखे
औ
उम संनाय मदेला
उम
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ दे
औ
ओ